औ नोंथां ओम
मोजाङै
औ मोजाङैनो दं
ओमफ्राय जोङो
नोंथाङा बोरै दं
बो मोजाङैनो दङ। जेरायना दं जोङो बे माबाखौ रायज्लायनोसै बर'फ्रा ए बर' हौवाफ्रा
औ
गोदोबो माने गामसा गामसाजों आर'नाइजोंनो बेखौनो बाहायबोदोंना गोदोनिफ्रायनो बर' बर' हौवाफ्रा ओ गोदो खोनायोमोन आरो ए बर'फ्रा बे हौवाफ्रा दावहायाव थांबा गोदो राजा रानिनि दिनाव दावहायाव थांबा अबावबा फामु जानो थाङोब्ला बा बा बादारि फ्रा दंफां दाननो थांङोब्ला बे थाम जों लोगोसे आरनाइ गांसे बिदि लां फैयोमोन आरो आरो हिन्जावफ्रा माने बिदि बेफोरखौ माने हिनजावफ्रानो गोदो दायोमोन होननानै खोनायोमोन आरो गोदो हिनजावफ्रा बर हिनजावफ्रा बा। गामसा दानाय हर ससेयाव हरसेयावनो आरनाइ दानानै हुवा हौवानो हरनाय बिदि जोंङो खोनायोमोन आरो।
औ।
सलफ्रावबो जों बिदि खोनायो
औ नोंथांङा अब्ला खा खोनादोंसै दो आरो ना?
बिदि खोनाबाय थोन बिदिथ माने हरसेयावनो दानानै हरनाय बिदि आं नुफेराखै आरो। ए सल बाथा फोराव बा बरनि मेथाइफोराव खोनानो मोनो आरो बरफ हिन्जावफ्रा हर ससेयावनो गामसा आरनाइ दानानै हवानो हरोमोन होननानै। खोनायोमोन आरो। नोंसिरथिं दाबो बेफोरबायदि दायोना हिनजावफ्रा?
औ माने नोंथाङा बुंदोंना? सिगांनि समनि गोजाम समनि बेयो। बे गोज समनि सलफोरमोन जों नाथाय जों आथिखालनि समखौ बुंङोब्लाथाय जोंथ सिगांनि समखौ जोंङो मोनदांङाखै नंङा होनब्ला। जों मोनदांबोदिया। जोंङो खोनानोसो मोनदों। नङा होमबा नुबोदों जों दा जों आथिखाल समाव जों नुबोबाय थानाय बायदियै जोङो बे जोंनि मेन नङा होमबा थार रैनो जोंनि गुबै दोरोङारि खान्थि जोंनि नोंथाङा बुंदों गामसा ना? गामसाया जोंनिथ' अ दोरोङारि खान्थि बियो जोंनि ओ बर' जोहोलावफोरनि थाखाय ओ जोबोर साबजाथाव। आरो बिनि आर'नाइ। आ नोंथाङादि बुंदों आर'नाय नंङा होमबा जेना आर'नाय मुंखौ बेबो माखासे फास्राफोर दङ। आ ओ बेथ' जोंनि दोरोंङारि। बे खान्थि बे आर'नाइथ' जोंनि गुबैहै बै आर'नाइआव जोंङो ओ बेहाय मा ओ जोंङो आगर एरनाय नुनो मोनो आरोना। बेहाय बेनि औ। बेनियाव आगरखौ जों हाजो नङा होमबा? हाजो आगर जों औ होननानै बुंङो मानोना बेयाव गोबां। बेनि ओ नेरसोनथि हाबनानै दं आरोना। जेरै मिथिंगानि नङा होमबा? दैमा-दैसा, हाजो- हाला, बिफां -लाइफां माखासे दाउसि दाउला माखासे बे बिथिंनि मिथिंगानिस ओ! गोजोनथावना बिथिंफोरखौ लानानै जोंनि मोनसे आइ जोंनि आइजोफोरा। ओ बिदिनो माने। एरखांङोमोन आरोना। बेहायनो ओ आर' नाया बेनि नेरसोन। मिथिंगाजों गोजोमना थानाय माने जोंनि हारिया जोंनियाव मि मिथिंगाजों गोजोमना थानाय। नङा होमब्ला नों नोंथां? औ बेनिखाइ खायनो बेयाव माने महर होनाय जों नुनो मोनो नाथाय बै सिगांनि सोमोन्दै नोंथाङा बे सिगांनि समनियानो जोंनि आथिखालावबो जोंनि गामसा नङा होमबा? बेखौ जोंङो बर' जोहोलावफोर जों बाहायनायाय नुबाय दं नुबाय थायो दासिमब्लो जों गाननाय नुयो। आरो जोंनि आर'नाइ बेखौ जों बर' आइजोफोरखौ दासिमबो जों दानाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो दानायनि अनगायैबो जों मा माखासे गुबुन गुबुन ओ मेसिनफोरनिफ्राय जोङो माखासे गुबुन गुबुन ओ खुन्दुंफोरनिफ्राय जोङो आर'नाइखौ जोङो ओ उम साबजान ओ दिहुननायफोरखौ मेसिननि दिहुननाय आरोना आर'नाफोरखौ जों जानाय बांसिन नुनो मोनादै माखासे ओ बिदि आर'नाइफोरखौबो जोंनि ओ हाथाय बाजाराव जोङो बांसिनानो मा होनदो ओ गोसारनाय जोङो नुनो मोन्दों माने जोंनि ओनसोलाव गोसारनाय नुनो मोनदो दों आरोना बेनिखायनो बैफोरबायदि गोसारथाइ फोरखौ जोङो ओ जोंनि गोदोनि दोरोङारि खान्थि बायदियै जोङो जोंनि जों गाव हारसिङैनो जोङो ओ दानानै जोङो जेथिया जों हाथाय बाजारावबो जों गोसार होनो हायोब्ला अब्ला जों साबजेक्ट थ जागौमोन माने जोंनि बे खान्थिनि नेरसोन अराय सम माने थाबाय थागौमोन आरोना। बेनो नों नोंथां ओ
बेनो आङो सानो रो बे हाथाय बाजाराव दा दानि मान सिफ्रा मा बै आखाइजों दानाय बर' बर' मानसिया दाथारनाय बे माबाखौ ओ जि जोमखौ नागिरो दानिया। जेब्ला ग जोङो जोङो द खानफ्राव थाङो अबावबा जोङो ओ एक्स पट माबाफोराव जुदि थाङो बा आ माबा मोनसे फोर बो मेला जायो ब्ला जों माबा मोनसे बैसागो फोरबो जायोब्ला मा गो बा माबा मोनसे स्पेसियेल इभेन्ट फोर जायोब्ला जों मा ओ मा नागिरो आखाइजों दाथारनाय ना बेयो होननानै जोंनाय आखाइजों दाथारनाय ना नो बर' मानसि दा थारनाय ना बिदि होननानै जोङो माने नागिरो माने दा आथिखालनि मानसिफ्रा माने बै एक्सले मिसिं जों दानायखौ बारा इमपर्टेन्ट होला दानिया दानिया मानसि फ्रानो औ फाइभ थावजेेनबाबो इन्दिजों बानायनाय ओइ जोङो बो गस्ला इन्दिजों बानायनाय गस्ला बा इन्दिजों बानायनाय जोङो जोमग्रा दानाय जोमग्रा बि दिखौ जोङो पास हाजार सय हाजार होनानैबाबो जों बायो। माने दानि मानसि फोरा माने बै अरिजिन जिथु माबा ओ दानाय सिस थिम अरिजिन जिथु बर'नि दानाय सिस थिम बा ओ जायखौ माने हममेद होनो बे हममेद फोर खौ जों बिराद दिमान होग्रा जाबाय बिराद दिमान आथि खालाव माने बै मोनसे समाव मेसिननिखो जोङो बाहायदोमोन बाहायदोमोन मेसिननिखो दिमान दे बुं हाथिखालाव मोनसे आरो मा फैबाय माने कालसारा सारकोल उम मोनसे सारकोलेसन नालाय। सारकोल बायदि गिदिंबाय थायो नालाय। माने दानियाम। मा जायो जों सोरनोबा जुदि सिपिसेल मानसिनो जुदि गिफ होनोबा सोरबा मोजां गे देर मानसिनो जुदि गिफ होनोब बा सोरनोबा एकदम सारप्राइज होनोबा जों मा खालामो आखाइजों दानाय द'खना नउममेद। बुम मेद बुम मेद। दख'ना। अममेट आर'नाइ। उ मेद जोमग्रा। बा हुममेट माने आर न'-न'आव बानायनाय बा बर' मानसिया बानायथारनाय। इन्दिजिनिब गस्ला। बैफोरखौ जोङो बायनानै जोङो गिफ होनो नायगिरो आरो आरो हायोबाथ' खायफा खायफाया मानेग गावनो आखाइजों बानायनानै मा बे जेनबा सोरबा एकदम इम्परटेन्ट पार्सनेलन जोङो गिफ होनायखो जों नुयो माने आथिखालाव बेनो इम्परटेन्ट होननाय बुस्थुआ हुममेटनि फारसेस सो दावगालांदों मानसिफ्रा दा। ओंखायनो जोङो जोंनि ओनसोल फोराव जोंनि ओनसोलफोराव जोङो मा खालामनां जोंयो मोनसे एवारनेस लाबोनांगौ आरो ओमफाय ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायनिफ
औ दोरोङारि खान्थिनिस
गाननाय दोरोङारि गाननाय जोमनायनि फारसे जोंहा मोनसे एवारनेस प्रग्राम लाबोनांगौ जोंनि समाजाव माने जे आथिखालाव जोङो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया ओरैबायदि दिमान्डेत जाबाय ओरैबादि दिमान्डेबोल जा ओरै रैबादि मार्केटिं मोनसे प्लेस मोनबाय बेखौ जोङो साफ्रोमबो इउथफ्रानो साफ्रोमबो सेंग्रा-सिख्ला लाइमोनफ्रानो बेखौ सोलोंनांगौ मानो होमबा दानाय-लुनाया माबा हौवा-हिनजावजों खोथा गैया आथिखाल हौवायाबो दा ओ हौवाया बो जि दानो हायो हिनजावाबो जि दानो हायो बे मोनसे माने मा मोनसे बेखौ जोङो मार्केटिं सिस्टेमाव लांनो थाखाय जों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगौ आरो
नोंगौ नोंथां अब्ला आं नोंसा नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सों ओम थि सोंनो लुबैदों औ नोंथाङा दि बुंदों नङा होमबा हाथाय-बाजाराव ओंखारनाय माखासे फोर नोङा होमबा इ इन्दिनि इन्दिनि सि नोङा होमबा इन्दिनि ग'स्लायानो जा ओ इन्दिनि ओ फास्रायानो जा माखासे जिनिसफोरानो जा सियानो जा बेखौ ओ नोंथांनि बाय दिब्लाथाय ना बैफोर बायदि खुन्दुंफो फोरा नोङा होमबा बैफोरबायदि खुन्दुङाथ' जोंनि मिसिंजों दिहुननाय अब्ला बेनि अनगायैबो जोंनि ओ नख न'खरारि जेथिया ओ नोंथाङा होनदो न'खराव हमेद होन्दो नों थांनि न'खर जेनेबा जोङो न'खरावनो दे जोङो खुन्दुं लुनानै जोङो बैफोर बायदि जोङो सिखौ जोङो गावनो हार हारसिङै जोङो दानो हायोब्ला नोङा होमबा? जोङो खुन्दुं लुथुमनानै जोङो सिखौ दानो हाया दानो हायोब्ला जोङो माबायदि जागोन? आरो जोंनि मा होनदों जों बैफोरबायदि मेसिननि दिहुननाय खुन्दुंखौ जोङो ओ बेफोरबायदि बाहायोब्ला ओ जोंनि माने ओ जोंनि समाजनि नङा होमबा? ओ जोंनि समाज नि ओ थासा उ जों जिहेथु दानाय खान्थिफोरा अब्ला माबायदि थासारियाव जागोन? फोरमायनो हागोन नामा?
माने जोंना जोंहा जे इन्दि जों सिखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायबोदों आरो बर'फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो इन्दि फिथोबनिफ्राय बा बे दंफाङाव बे टुला बायदि मोनसे माबा थाया होनोमबा दं बे बिनि खुननि निफ्राय जोङो खुन्दुंखौ बानायबोदों। खुन्दुंखौ जों बोरै बानायो? बोरै खुन्दुङा बोरै जानांगौ बेखौ जोङो ट्रेडिसनेलि दोरोङारि हिसाबै जों मोनबोखादों। दा जों बे बुस्थुखौ जोङो समजों थाब जा होनो थाखाय मार्केटिंआव जों जायगा लानो थाखाय मा जागोन जों खुन्दुं बानायग्रा मेचिनखौ लाबोबाबो जोंहा प्रब्लेम गैया खिन्थु बहाय इन्दिसि बियाब माबायदि जानांगौ बर'निया हरा माबायदि जानांगौ? जोंसो मिथिगौ गुबुन हारियाथ' मि मिथिया नङा होमबा ओंखायनो माने एग एक्स रियेल जिथु बर'नि जिथु ओ ट्रेडिसनेल एटयार्स ओ जि जि माने एक्सुयेनल जेतु' लुक माने जि जोंनि लुख बेलु खौ जोंनि बर' मानसि फयासो बर'नि अरिजिनेल लुख होनो हायो ओंखायनो औ औ आरो जोंनि बर'नि जि जोंखौ दोरोङारि जों गुबुनाबो बिराद फसायो ओंखायनो जों बेखौ गुबुनारिफोरखौ बानायनो होस्लायस्लाय जों गुबुननो गावनि इनफर फमेसनखौ होलाय सोरबा हरनायखौ बाहायस स्लाय जों बर' फोरानो बेखौ इन्डास्ट सिरियेल बायदि बाहायनानै जोङो
औ नंगौ नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां दिनैनि हाबाफारिखौ औ औ जागोन नोंथां अब्ला औ गोजोबबाय दे गोजोन्थों औ